हेल'
थां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ होमबा दिनै जोंनि ओ सावरायनो गोनां आयदाया बर'नि ओंख्रिफोरनि सायावनो सावरायनो नामा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां।
औ, ओ नोंथांङा होमबा होनग्रोदो बरनि मा मा ओंख्रिखौ संनानै बा जानानै मोजां मोनो।
अब्ला आंङो बर'नि माखासे ओंख्रिखौ संनानै जानानै मोजां मोनो बेनि बागै थांनो एसे फोरमायनोसै आरोना जेरै बर'नि माखासे दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनलाजों दाउ। सबायजों दाउ। बेबायदिनो गुबुन गुबुन आलादा आलादा जेरै थास' बिथ'राइ बेफोरबायदिखौ बा नारजि बेफोर ओंख्रिखौ बरफ्रा जोबोद गोथाव मोनो आरो।
औ
दा बेफोरखौ जेरै अनलाखौ दाउनि अनगायैबो मेवाइ बा आलुफोरजों जानाय जायो बा बेनि अनगायैबो जेरै बासिगि बिबार बिबार बेफोरजों जानाय जायो आरो।
औ नोंथाङा जे होनबाय ओ अनलाजों दाउ बा बिदि जानो मोजां मोनो नो होनानै ओमफ्राय नोंथांमोना ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? अनलाजों दाउखौ माने माबोरै संनाय जायो।
औ हागोन। औ हागोन, फोरमायनो दा अनलाखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन माइरं दा बे माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनांगोन, सोमनानै लाखांनायनि उनाव आव द' सेहालागै खेरखायाव दोनथ'नांगोन जाहाथे सोमनानै दोननाय दैया ओंखारजोबो दा एसे रानहां जायोब्ला बेवहाय माइरंजों जोङो सामब्राम गुफुर फुर बा हायजें एसे मोदोमनायनि थाखाय होनानै जोङो उवालाव देनाय जायो आरो बा उवालाव दे याब्लाबो आथिखालावथ' बांसिन उवालखौ बाहायनाय नुवा मा होनो ग्रेन्डाराव उननानै जोङो अन खालामनानै लानाय जाग्रोयो आरो दा अन खालामनानै लाख खांनायनि उनाव जोङो जेरै दाउखौ सारायाव होनानै फ्राय एवनानै लाग्रोगोन गोरानै दा बेनि उनाव जेब्ला दाउ बेदरखौ एवखांनानै लायो अब्ला जोङो दै होगोन आरो दै होखांनायनि उन आव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बेयाव जोङो बै उननानै लानाय अनखौ लासै लासै ए आखाइजों एरै एरै होबाय थागोन ना खोरसिजों एरै एरै दा बेनि उनाव अनला होनोब्ला जोङो थ' अनलायाव मोनसे गोनां जिराद दं बेनो जाहैबाय खारै बे खारैखौ जेब्ला गोदौवो अब्ला होगोन आरो बेबायदिनो अनलाखौ संनाय जायो आरो दा बेनि अनगायै अनलाखौ मोदोम होनो थाखाय जों मस्ला बेसाद बाहायनाय होयो दुनदिया बा गंगार दुनदिया बेफोरखौ होनानै जोङो गोथावसिन खालामो आरो दाना दा नोंथाङाबो खौ फोरमायनो हागोन ना जे नोंथांमोननिथिं माबायदि संनानै जायो।
औ नोंथां अनलाखौ ना अनला आरो दाउखौ ना
औ औ नोंथां
औ औ हागोन नोंथां बिदिनो। एखेयानो नोंथांमोननिजों ओ बिदिनो अनला संनो थाखाय अन गुन्दैखौनोथ' नांखागोन गिबियाव अन गुन्दैखौ बि दिनो उवालथ' जोंनि जोंनिजों बारा बाहाया नालाय इदि ग्रेन्डाराव नङाबा आरो देना उननानै लायो इदिनो ओमफ्राय खारैआथ' मेनखा खारैखौबो नांखागौ
औ
बिदिनो मस्ला बायदिसिना खौबो देना लानानै ओमफ्राय बेदर खौ एवग्रोना लानानै। ओमफ्राय बिदि ओ म मस्लाफोरखौ होनानै दै दै होनानै बा मेवाइ फोर होयोबा मेवाइफोरखौबो होफानानै
औ
इदिनो गोदौब्ला खारैखौ होनानै ओमफ्राय अन गुन्दैखौ खबहोनानै मोननो ए से मोनहां मोनहां जाबा बिदिनो दुन दिया बा गंगार दुन्दिया बाइदिनो मस्लाफोर मोदोमनाय मस्लाखौ होनानै जे बेव हाबबा माने बेदरनि गोथावा हाबोब्ला साखिनानै गोथाव जायो ब्ला इदिनो खांबाय आरो बिदिनो एखेयानो नों थां निजों
एखेयानो होनबाना नोंथां? दा बेनि औ औ दा बेनि अनगायैबो जोङो सबाय ओंख्रि संनानै जायो होमबा बे सबबाय ओंख्रिखौ नोंथाङा मा मा जों संनानै जानो मोजां मोनो?
औ नोंथां ओ सबायाइ ओंख्रिखौथ' इदिनो सबायजों अमाबो जाजायो बे बेखौबो आंगो थाव मोनो आरो सबाय होनोब्ला सबायजों दाउजोंबो गोथाव आरो सबाइजों सामजोंबो आं जायो। खिन्थु माने बांसिन आं गोथाव मोननाया सबाइजों अमाखौनो बांसिन जानाय जायो आरो आं औ।
आरोना?
औ नोंथाङा माजों गोथाव मोनो सबाइखौ?
आंबो सबायाइनि बेलायाव दाउजों साबसिन गोथाव मोनो। दा बेनि अनगायैबो सामजोंबो गोथाव मोनो आरो मोननाया नोंथां।
औ। औ सामजोंबो गो थाव।
औ गोथाव।
नोंथाङा होमबा सामजों सबाइजों संनो रोंगौ दा?
औ रोंगौ।
औ एसे फोरमायदो नोंथां माबायदि सङो नोंथाङा।
औ फोरमायनो हागोन गिबियावनो जोंनो सामजों सबाइ संनोब्ला सामखौ नांग्रोगौ नङा होमबा। दा सामखौ जोङो दैमा बा दैमायाव थांस्लाबनो सोलाबाबा जों हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनांगोन। दा लाबोखां खांनायनि उनाव सामखौ सामनि दाखिनि बेखौहाय सायनानै लाग्रोनांगोन आरो दा लाखांनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ दानसनांगोन ससे ससे बेनि उनाव ओमफाय बेखौ जेब्ला सायना ला खाङो अब्ला फु-फुखगोन आरो बेखौ साफा खालामगोन। थामहिनबा सामआव बिराद मैला सिथाबनानै थायोना बै मैलाफोरखौ साफा खालामना लाग्रोनांगोन आरो। खायफा खायफा साम खौ लाबोखांनायनि उनाव साययैनि सिगां सायनानैबो लाग्रोयो। निया सायना नै लाग्रोयो आरो। बेनि उनावसो बालाजों बा मनाफ्राव सोनानै फुखयो आरो। थिक बेबायदिनो जेब्ला सामया साफा गोजों जायो अब्ला बेखौ दसे सम दोनथयो दैया जाहाथे गलांजोबो दा बेनि उनाव फैबाय जोंनिया सबाई सबाइखौबो जोङो हाथाइ बा बाजारनिफ्राय लाबोनानै सबाइखौ गिबियावनो सारायखौ गुदुं खालामना एसे एवफ्रामगोरो दा एवफ्राम खां खानायनि उनाव बेखौ जोङो उवालफोराव देनानै ग्रेन्दारावहाय एसे गुन्दै बांद्रायबो गुन्दै खालामा एसे आरो एसे खालामगोन जाहाथे सबाइनि गुरा गालांजोबो आरो थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला सबाइजों साम'जों संनो नागिरो अब्ला बेवहाय जोङो सामखौ एवनानै लाग्रोगोन आरो। दा एवनानै लाख खांनायनि उनाव जेब्ला साम'नि दैया रानलांजोबो। अब्ला बेनि उनाव जोङो साम'खौ आलादा बास'नफोराव खांनानै लाथ'यो दा बेनि उनाव जोङो सबाइखौ आरोबाव फिन दै होनानै गोदौहोनानै मोजाङै रुइहोनानै लायो आरो। खारै होननानै दा अब्ला जेब्ला सबाया रुइगोन। अब्ला बेखौ सानानै जोङो साम'खौ होसननानै होगोन आरो। बेबायदिनो गोदौ मोननायनि उनाव मोनबाय आरो दा बेखौ मोदोम होनो थाखाय जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया बा हाइजें बिलाइ बेफोरखौ होनानै मोदोम होयो आरो।
औ।
अब्ला नोंथांमोननिथिंबो माबायदि संनानै जायो एसे फोरमायदो दे।
औ नोंथां ओ बिदिनो नोंथ' थां ओ सबायजों साम' संनो थाखायथ' सामखौ नांखागोन। बिदिनो साम'खौ बायनानै लाब बोनानै बिनो एसे सानसे सिगाङाव दैजों सोमना दोननानै बिनि मैलाफोरा खारहोनो थाख फाय मैलाफोरखौ ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेनि मैलाफोरा एसे गहांबा सुनानै साफा खालामबाय साफा खालामनानै माबाखौ एरख खनानै ओमफ्राय बिदिनो सामवा जोंनिथि जों बिदि खिथु गोलााव गोलाव सामखौ मोनाथ' नोंथां। औ एसे औ ओमफ्राय बेखौ दानस'नानै एसे सामखौ एवग्रोना लाबाय सुनानै साफा सु सुनानै एवना लानानै ओमफ्रा राइस ओ बेथिं सबाइबोथ नांखागोन जोंनो सबाइखौ बेनिफ्राय औ सोम एसे सोमग्रोना दोन खायो सबायखौबो सोमना दोन्नानै बि बिदिनो बिगुरफोरखौ एसे खारहोनानै सुनानै औ सामखौ एवनायजों लोगोसे सामखौ साइदव दोन थनानै सबायाइखौबो एवना लाबाय एसे औ एवनानै ओ खारै होनानै खारै होखांनानै दै होबाय दै होनानै सबाया एसे गोदौवोब्ला बे एवफ्रामना दोननाय सामखौ हो बाय होनानै मस्ला-मस्लि जा देनाय बेफोरखौ बो होबाय होनानै औ ओमफ्राय एसे गोदौना गोदौहांनानै मोनहां मोनहां जाबा मोदोमनायनि थाखाय बायदि सिना बिदिनो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बिदि होबाय होनानै रान एसे जब्बा थाय राननानै औ गोथाव जायो। अब्ला एसे साखिनानै गोथाव जायोब्ला होबाय आ रो रंग माबाफोरखौ। ओ मोदोमनाय मस्लाफोर खौ होनानै रानबाथाय औ बिदिनो जाबा थाय जाहैबाय आरो ओंख्रिया।
औ
औ ओमफ्राय दा होमबा नों थां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ‌' जोंना नारजि अमायाबो थायो। औ नोंथाङा बिदिनो नारजि अमाखौ जानो माबायदि मोनो एसे फोरमायदो माने माबायदि मोनो गोखाखौ गोखाखौ जानानै बोरै मोनो?
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन दा नारजिखौ थ आं गोथावानो मोनो। दा बे खौ अमा बेदरजों बांसिन जायो। जों नङा होमबा अमाजों नारजि दा बेखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नाङो जोंनो खारै खारैजों लोगो सेजोंनो नारजि नांगोन। दा नारजिनि उनाव जोंनो बेदर नांगोन। दा नारजि खौ जोङो जेब्ला फाथोखौ फोराननानै गोरान जायो मास मोन से मास मोननैनि उनाव जेब्ला मोजां जागोन आरो बेयो अब्ला जोङो बेखौहाय खारैजोंहाय दैयावहाय रुनानै लाग्रोगोन। दा रुनानै लाख खांनायनि उनावहाय जेब्ला फाथोआ रुयो अब्ला जोंङो बे रुनानै दोननाय बास सनखौ बेलेग जायगायाव दोन्थनानै जोंङो अमाखौ एवनानै लाग्रो गोन आरो अमाया जुदि एवफ्रामखांनानै मोजांङै थाव गयोब्ला बेयाव मस्ला मस्लि होनानै खा खारैजों जि नारजिखौ जोंङो गुन्दै गुन्दै खालामदों बेखौ होसननानै होयो आरो आरो थिग बेबायदिनो जोबथानायाव जेब्ला गोदौवो अब्ला सामब्राम गुफुर बा हाइजेंखौ देनानै होसननानै
औ औ गोथावानो मोन नोना होमबा नोंथां। नारजिजों अमाजोंबो औ जोबोद गोथाव जोंनि बर'नि ओंख्रि जाहैबाय नालाय गासिबो गोथावआनो औ दे होमबा नोंथां ओ‌ जों दिनै औ जोंनि रायलायनो गोनां ओ सावरायनो गोनां आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ फोजोबजायो नोंथां औ दे बिदिब्ला औ।